औ खोनादो ना नोंथां? औ औ ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ दङ नोंथां।
औ औ आ नोंथां औ नोंथां ओरैनो दङ आं औ
दा नोंथांजों जोङो मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आरो
औ औ
दा बे टपिकनि सायाव नोंथांजों लायरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन
औ दा आङो बेथ'बेखौ बुंसै जेनेबा जोंहा ओ गोदोनि आबाद मावनायनिफ्राय आरो दानि आबाद मावनाया मावनायाव जेनेबा माब्बदि सोलिनाय फैखो जेनेबा गोदोथ' जोंहा बिदिनो मोसौ बायदिसिनाजों हालेवोमोन नालाय जेनेबा बेफोरबायदि जों आबाद मावोमोन। ओ दानि दिनावथ' जोंहा टेक्टर बायदिसिनाजों मावनायखौ जों नुनो मोनसै दा बेफोरबायदिया माब्रैहाय सोलायनाय फैखो बेफोरखौ एसे सोलायना माबा फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
ओ जोंहाथ' माने ओ गोदो गोदायनि बर'फोरनि जिउ खुंनाय राहा होननानै बुङो। जोंहाथ' माने बेबायदिनो।
आबाद मावनानैनो आबाद मावनानै जायो गोदो गोदायनि समाय बर' ओ बिदिनो आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो गोम ओ आदब खायदानिबो मावनो रोङामोन ओ जों माने ओ गोरलै एबा खथ'यै जोङो ओ आबादखौ मावनानै जायोमोन आरोना? ओ जोंहा गो ओ गोदो गोदायनि समावहाय जोंहा ओ बर'फ्रा बांसिनानो माने माइ आबादखौ गायोमोन आरोना माइ आबाद आरो ओ इदिनो ओ सबाइ बेसर बायदि बायदिखौ गायोमोन आरोना? लोगोसे जोङो ओ दैज्लां आरो मेसें मोननै ओ बेफोरबायदियाव जोङो आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना ओ दैज्लांआव दै ओ माइ आबादखौ मावो। आरो ओ मेसेङाव जोङो जेरै ओ इदिनो ओ जोगोनार खुमब्रा बायदि बायदि ओ सबाय बेफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो मेसें बोथोरावहाय औ जोङो गोबां ओ खस्थ'नि गेजेरजोंहाय आबादखौ मावनानै जानाय जायोमोन ओ जेरै होनोब्ला जोङो ओ फार्स्टआवनो जोङो गिबियावनो जोङो ओ ओ दब्लायसो बा दब्लायनैसो जोङो ओ खोथिया खोथिया सोमगोरोनानै जोङो ओ लागोरनांगौ जायोमोन खोथिया होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ माइ माइनि खोथिया बेखौहाय जोङो जे मोजां साफा खालामनानै ओ जोङो ओ दैयावहाय सोमनानै दोननांगौ जायोमोन साननै बा सानथामसो बेनि उनावहाय जोंहा बेसोरफोरखौ बोखांनानै बोखांनानैहाय न'आवहाय आराम हानि न'आवहाय फोराननानै दोननांगौ जायोमोन आरोना फोराननानै थास' लाय खोबनानै दोननांगौ जायोमोन बेयाव प्लास्टिकबो खोबजायो।
औ
प्लास्टिकबो खोबजायोमोन आरो बिदिनो दोननाय जायोमोन आरो। ओ बेनि उनावहाय जोंङो बेखौहाय ओ साननै बा सानथामसो ओ दोननानै माने मोजाङै ओ बाथ' खुगा बायदि ओ बिनि गाजाया ओंखारबोयोब्ला जोंहा बे हालौनानै लानाय एबा फोमोननानै दोननाय दब्लायसे बा दब्लायनै ओ हाखौ जोङो बेवहाय जोङो मोजाङै दै-दै हाबफोनानै हालेवनानै जोङो बेखौहाय माने सारनानै होनाय जायोमोन आरोना मोजाङै रेगि रेगि सारनानै होनाय जायोमोन गेसेङैबाबो जोङो मोजाङै सारनानै होनाय जायोमोन आरोना। बेखौ माने ओ बे माने जोंनियाहाय गोजौ एबा गोजौ जानो थाखाय माने गोबां समबो नांगौ जायो जेरै बिस दिन बा पसिस दिन एबा मास मोनसेसोआनो लायो सोरनाबा सोरनाबा बेयो बेफोराव बेफोरबायदि गोजौ जानो थाखाय माने जोंहा गोबोरखि हासार बोरमा हासार बोरमा खिनि हासार बेफोरखौ जोङो मोजां जानायनि थाखाय होनाय जायोमोन आरो ना। बेखौ जोङो बिदि गोजौ जाखांनायनि उनाव बे जोङो फुनानै जोङो मोजाङै माने हालौनाय हालौखांनायनि उनाव खारायनाय खारायग्रोनानै उनाव जोङो मोजाङै दै सोजोबनानै आलि दाननानै आलि खोनानै जोङो बेखौ फोमोनग्रोजोबनानै लानांगौ जायो आरोना बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ फुयो। खोथियाखौ फुखांनायनि उनावहाय जोङो बेफोरखौहाय फोमोन नानै लानाय हाफोरावहाय गायनानै होयो आरो जोङो अब्लानिया जोङो जोंना माइ आबादा थाङो आरोना औ बिनो सोबाय थानांगौ जेरै दैनि खमि जादों नामा एबा माबा मोनसे आलि आालिसाालि बायदों नामा बेफोरखौ नोजोर होबाय थानांगौ।
बेनि अनगायैबो। जोंहा गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय आबादखौ मावनाय जायो जेरै जोङो हालौवनाय गोबां खस्थ' हालौनानै जोङो हालेवनाय होननानै बुङोब्ला जोङो नांगोलजों हालौनाय जायो नांगोल खौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरोना दंफां बिदिनो मोसौ मोसौजों हालौवनाय जायो मोसौ मैसो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय हालौवनांगौ जायोमोन आरो गोबां हालेवनो थाखाय माने बर'फ्रा माने गोदो गोदायनि समाव आरो दाबो बिदिनो आरोना फुंनि ब्रै बाजि लोगो लोगोनो माने दुब्लियावहाय ओंखारबोयोमोन आरो ना मोसौ बिदिनो नांगोल बाननानै मोसौ लाबोनानै जोङो ओंखारबोयोमोन आरोना बिनिफ्राय हालखौ जुरिनानै जोङो हाल एवो बिब्दिनो फुंनि गु बाजिनाय लोगो लोगोनो हिनजावफ्रा एबा बिसिफ्रा माने ओंखाम लाङो ओंखाम हैयो। यो आरो सानजौफुनि ओ-ओ जिसे बाजिथामसिम मालाय माने हालेवनाय माने फोजोबोमोन हालेवनायखौ।
बेबायदिनो माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय जोंना आबाद मावोमोन आरोना नाथाय दानि मुगायाव बेहाय जोंहा सोलायनायखौ गोबां नुबोदों जेरै होन्नानै बुङोब्ला जोङो दानि मुगायावहाय गोदोनि बायदि माने नांगोलजों हाले एवला ट्रेक्टरजों हालेवसै ट्रेक्टर हो ट्रेक्टर थ आलि खोनाय आलि दाननायफ्रावबो जोंना गोबां बिदिनो ट्रेक्टर बायदिजोंनो जोङो हासो आरोना आरो लोगोसेयैनो खम समनि गेजेरावनो गोबां हालेवनो हासै आरो
जोङो दा ओ माइ गायग्रा मेसिन मारा होनाय मेसिन माइ हाग्रा मेसिन बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों। ओ दानि मुगायाव जोंहा गोबां मोनदों आरोना? औ आरो गोदोनि समाव जोंहा गोबां खस्थ' जायोमोन औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो।
दा जेनेबा जोंहा गोदोनि समावथ' जोंहा नांगोलजों हालौवोमोन नङा होमबा? दा जोङो द दा नांगोलखौ जोहा दंफांनिफ्राय बानायनाय जायोमोन आरो जेनेबा जों हाजोनिफ्राय लायनानै बेखौहाय जोंनो ओ बेखौ दाननानै जोङो बेवहाय फाल बायनानै जों सोना नै होनाय जायोमोन आरो दोथाबनानै‌ आरो बेबायदिनो जोंहा ओ गोदोनि समाव हालेवनो जोंहा आबाद मावनो थाखाय गोबां माखासे जगारनि गोनांथि जायो जेनेबा। जेनेबा इदिनो मोसौजों हालेवोमोन नालाय गोदोनि समावहाय? जेनेबा बेबायदिनो जोंनो मै नांगोन, दांगुर नांगोन लावथि ओमफ्राय बेफोरबायदिनो ओ नांगोल आरो बेबायदिनो गोबां माखासे फिसा फिसा माबाफोर थाबावो आरो। दा बेफोरखौ जोंनो नांगोन माने अब्लासो जों माने आबादखौ मावनो हागोन आरो दा जेनेबा जोङो गिबियाव हाय जोङो हाखौ खारायग्रोननानै लायोमोन। गोदोनि समावथ' बिराद गोबाव गोबाव जेनेबा जों से बिघाखौनो जों जोंहा हालौवनो गोबां टाइम लायोमोन आरो। जेनेबा जोङो फुंनिफ्राय ओ हालेवनानै जेनेबा जोङो जि जिसे बाजिसिम जों हालौवनाय जायोमोन आरो गोदोनि स माव मोसौजों गोदोनि समावथ' मोसौआ गोबां दंमोन आरो गोबां मोसौ फिसियोमोन बर'
होनोब्ला जोंहा बे मोसौजोंनो जेनेबा जोंनि जिउ खुंनाया जायोमोन आरो जेनेबा जोङो बे मोसौ हालुवा फोरजोंनो जोंहा बेखौ जेनेबा हालेवनानै जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन मोसौ गैयाबानो जाखायामोन आरो गोदोनि समावहाय जोंहा। बिदिनो ट्रेक्टर बायदिसिना लगायनोबो जोंहा ट्रेक्ट'राथ' गैखायानोमोन जेनेबा दंबाबो गंफा गंनै। आरो बेफोरखौ जोंहा ट्रेक्टरजों हालौ एवहोनो हायामोन मानो होनोब्ला जोंहा रां रुफानि एसे थक्लिबमोन आरो जायनि जाहोनाव जोङो ट्रेक्टरफोरखौ होनो हायामोन। जोङो नांगोलजोंनो मोसौजोंनो हालौनांगौ जानानै फैयोमोन आरो। नाथाय दानि जुगावथ' जोंहा मोसौनि सोलायै ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनसै। जेन'बा जोङो फासनिफ्राय गिबि हालेवनायनिफ्रायनो जोङो जोबजासिम ट्रेक्टरजोंनो हालेनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। मोसौजों हालेवनायखौथ' आथिखालनि समावहाय नुनोनो मोनला। जेनेबा दाथ' जोङो मोसौबो गैला दा जोङो जायनि थाखायनो जोङो मोसौखौ फाननांगौ जानानै फैबाय आरो। जेरावहाय जोङो मोसौ खानो थाखाय जोंहा जायगायानो गैला लांदां गुवार फोथरफोरानोक्षदा बेनि थाखाय जोंहा माखासे प्रब्लेमनि थाखाय जा मोसौफोरखौ फाननांगौ जाबाय। आरो दायो जोङो मोसौनि सोलायै जेनेबा जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनाया सानसेयावनो जोङो थामजि ब्रैजि बिगासो जोङो नुनो मोनसै आरो आजि खालि। नाथाय गोदोनि समावथ' जोङो मोसौ जों हालौनायाथ' जोङो सानसेयाव ओ बिदिनो से बिघा बा नै बिघा बेफोरबायदिल' हालौवनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो आरो जोंहा बे फो औ। गायनाय फुनायफोरावबो जोंहा आबाद मलिफोरावबो गोबाव सम बिदिनो ओं मास मोननै गाहाम जोङो मावनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय जोङो दानि समावथ' मास मोनसेसो मावोबानो आबादखौ जेनेबा गायनाय फुनायफ्रा जोबजोबनायखौ जों नुनो मोनसै आरो मानो होनोब्ला गोदोनिफ्राय दानि आबाद मावनाया गोबां माने स्पिडाव फैबाय आरो माने जोङो मानो होनोब्ला जोंहा आजिखालि दै गोदोनि समावथ' जोङो अखाजों अखानि दैखौ नेनानै जोङो माइ आरि गायनायखौ नुमोनोमोन आरो नाथाय दानि समावथ' जोंहा दै अखानि दैखौ नेयालासिनो जोंहा बरिं माखासे गिदिर गिदिर बरिंफोर गायनानै बेफोरनो जोङो गायनायखौ नुनो मोनसै जेन'बा जोङो अखा गैयाब्लाबो बे बरिंनि दैखौनो सारनानै जेनेबा नांगौसिम जों जेसेबां जखानि नांगौ इसेबांखौ जों बोखांना लानानै जेनबा जों बेफोरनो आबाद मावनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो हा दानि समावथ जोंहा ट्रेक्टरजोंनो गासैबो फैफाजोबबाय जेनेबा आलि दाननाय आलि खोनाय बेफोरबायदिनो माइ हानाय माइ गायनाय बेफोरबायदि गासिबो माने जोङो दा बिगियानारि मुगाजों जोंहा गोरोबफालांनानै दा ओ दा मानसियानो खस्थ' मोनला आरो। आरो जेनेबा मेसिनानो मावजोबसै होननानै जों बुंनो बुंनांसिगोन। मानो होनोबा जोंहा ओ बेफोरबादिनो दानि जुगाव सोलायनाय फैनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो
औ औ
दा नोंथांजों आबाद मावनायनि बागै एसे सावरायनो मोननानै जेनेबा
औ औ
मोजां मोनबाय औ दा नोंथां एसेयावनो दोनथनोसै नामा जोंना सम समाबो जानानै फैबाय औ दे